हेल' नोंथां ।
हेल' नोंथा ।
नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दे ‌।
औ आं हरनायनि आ गुबै जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांखौ कल खालामदों मोन दा नोंथांनावनो सम दङ ना?
औ नोंथां ।
आं दा जों जाय आयदानि सायाव सावरायगोन बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो बैसागु बे बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै नोंथां ङा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा ओ बै सागुखौ जोङो मोनसे फोरबो होनोबाथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोनाय एबा जोङो एंगारहायै मोनसे फोरबो होननानै बुंनांगोन नङा होमबा । ओ जों बेखौ हमथानानै अरायबो लाखिनो दासिमबो दा बैसागो फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै फालियो होनोब्ला आं बेखौ नोंथांनि गि माने सिगाङाव एसे फोरमायना होनि
औ नोंथां।
ओ बैसागो फोरबोनिखौ जोङो गोदान बोसोर महरै फालियो नङा होमबा । बैसागो फोर ओ बिनि माने बैसागोनि से खालारनि गिबि सानखौ जोङो मोसौनि फोरबो होननानै फालियो बे मोसौनि फोरबोआ सैथो हाला माने सैथो मासनि जोबथा सानखालि जायो । ओ बे सानखालि जोंना जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनाव मोसौनि फोरबो फालिनाय जायो बा गासैयावबो फालिनाय जायो जोंनाव । जे मोसौनि फोरबोखौ गिबियावनो मानि थाखाय फालिनाय जायो होनोब्ला जोङो मोखौखौ बायदिसिना खामानियाव बाहायो । जेरैबायदिहाय जोङो दुब्लियाव हालेवनायाव लोगोसे माइ मारा ना नानायाव बायदिसिना मारा ना नायाव लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय जोङो गाइखेर बायदिसिनाखौबो बेसाद बायदिसिना खालामो। बिनि थाखायनो ओ आं मिथिनायाव मोसौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो लोगोसेनो मि सान खालि मोसौनि फोरबोखौ जोंना गिबियावनो गलिनिफ्राय मोसौखौ उ अ बरननानै जोङो दैमा एबा हाखर बायदिसिनायाव थुखैनो लाङो । गोदोनि समावथ' माने गामिनि गासैबो लैहोर लैहोर दैमायावनो लानानै थाङोमोन नाथाय दानि समावथ' बांसिनानो गावबा गाव हाखर बायदिसिनाखौ थानाय नुयो । बिनि थाखायनो हाखरावनो थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव बिसोरखौ थुखैहांनायनि उनाव ओ जोंनाव माने बिसोरनि गं आरो मोदोमाव थाव फुननाय जायो । औ आरो गिबियावनो मोनसे था दो जे बिसोरखौ ओ थुखैनो थाखाय बि सानखालि बिनि गिबि सानखालिनो जोङो ओ लाव, फान्थाव, हालदै, दिग ग्लिबा दिग्लि गुथि, थाराय बिजौ बायदिसिना जोङो मुवाखौ बुथुमना लायो । बिनि उनाव आ जा सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैगोन बे सानखालि जोङो बेखौ माला बानायो लोगोसे नो आरो बिसोरखौ सारनानै ओ माने खुगा मेथाइ रोजानो थाखाय सारनो लाखियो आरो इसे बिनि उनाव ओ बिसोरखौ थुखैनानै थाव फोनखांनायनि उनाव बिसोरखौ सानना सारनाफानाय माने खुगा मेथाइ रोजा जाबो । नाथाय खुगा मेथाइखो आं एसेबां गोसो गैया अब्लाबो आं इयुनाव गोसोआव लाखिनो नाजागोन ।
औ नोंथां।
आ बिसोरखौ सारखांनानै बिसोरनो माला गानहोयो गङाव दोंसे दोंसे लोगोसे गलियावबो जोङो बिनि उनाव बिसोरनि मोदोमाव सारायनि हांगार एबा बायदिसिना खान्थानि हांगारखौ लानानै था थाव गुबै लानानै बेवहाय -जोङो थालिरनि जा दना दङ बेवहाय जोङो बिसोरनि- न'आव गोसोम हांगारखौ फोननाय जायो। बे गोसोम हगार फोननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंना बि सानखालि मोसौखौ उदाङै हेंगारना होनाय जायो नालाय बिनि थाखायनो मोसौखौ मुफुर बायदिसिनाया जेबो खहा खालामनो हायै रखम बिसान खालि बेखौ होनाय जायो । आरो लोगोसेनो बिनि उनाव जोंना गासैनिबो न'खराव मिथिंगानिफ्राय एबा हाग्रानिफ्राय जोंना बायदिसिना मैगं जौसे स्निथा नागिरनानै जायो। बिनि गेजेराव मोननैसो मुं लानिसै जेरैबायदिहाय जारि बिलाइ, दोंखिया, खुंखा बिलाइ, सजना बिलाइ, जोगोनार बिजौ, जोगोनार बिबार फाथो बिजौ बायदिसिना
गासैखौबोथ' मोननाया एसेबां गोरलै नङा। अब्लाबो बिनि उनाव माने बिनि जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने बोसोर गोदानाव जाहाथे जेबो बेमार आजार जाया बेनि थाखायनो बेखौ मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय होननानै जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव मोनाबिलि समाव मोसौखौ लाबोनानै जोंना बे सानखालि बिसोरनि थाखाय फागा गोदान एबा दिरुं गोदान बावो आरो । बिदिनो बि बि सानखालि बिदिनो बारग'लांबाय। बिनि उनाव ओ बैसागोनि से खालार खालि गोदान बोसोराव जोंना गासैनिबो न'खरावनो गिदिरा उदैखौ बोर होयो उदिया गोदिनिफ्राय बोर लायो बिदिनो गोदो उदिनिफ्राय गासिबो बे सानखालि बोर लालायो। आरो बिनि उनाव नै खालारनिफ्राय द' खालारसिम जोंनि ओनसोलाव बैसागो मोसानो एबा मागिनो रंजानो बाजानो ओंखारलाङो। बेनि उनाव बे समावनो रंजानो बाजानो थांनाय समावनो जोंनिया आइजोफोरा गोमो गाबनि बिदन गोजा गाबनि गस्ला गोजा गाबनि रेगे रेगां गोथां गाबनि आर'नाइ लानानै देलाय मालाय ओंखारो लोगोसेनो हौवाफोरनि बेलायाव बुङोल्बा बुंनो थाङोबा गोथां गाबनि गामसा आर'नाइनि गस्ला लोगोसे आर'नाइ गोदोनायाव लानानै जोंनि गोदोनिफ्रायनो दामबोनाय आगजु जेरैहाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा लोगोसे थरखा बायदिसिनाखौ लानानै जोङो माने मोसानो एबा रंजानो थाङो। नाथाय दानि समाव बांसिनखौनो जोङो माने बक्स बायदिसिनाखौ लानानै थांनायखौ नुयो। नाथाय बेफोर जोङो रंजालि बैसागुखौ बरायनाय एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर जोंनि गेजेराव जेबो निम खान्थि गैया। नाथाय गोदोनिफ्रायनो जोंना जा सोलिबोगासिनो खाम सिफुं जथा सेरजाजों बेखौ जोङो अरायबो लाखिनो नाजानांगौ आरो बिनि उनाव लोगोसे जोंना द' खालारसिम बिदि रंजानायनि उनाव स्नि खालारसिम जोंनि ओनसोलाव मोनसे बाथौ फुजा जायो बे बाथौ फुजानि सानखालि जोङो बोसोर गोदानखौ मोजां मोजाङै गासैनिबो रायजो राजा मोजाङै थानो थांनानै थानो थाखाय एबा गासैबो रावबो जेबो खहा जायि बायदि माने बे सानखालि इसोरनि सेराव आरज गाबो आरो बिनि उनाव बे सानखालि बिदि बारग'लांनायनि उनाव दाइन खालार खालि जोंना माने रायजोनिफ्राय माने मागिनानै एबा जोङो बैसागो मोसानानै जा एसे एनै मोनदोंमोन। बेखौ जोङो गासैबो लोगो नांनानै बोथिसे जास्राङो आरो नोंथां बै सानखालि। बिदिनो लोगोसे जोंना बैसागोखौ ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे बिसोरखौ माने इयुनाव ओ देखायलांनो थाखाय एबा इयुनाव बिसोरखौबो जों एसे से साबसिन मोजां खालामलांनो थाखाय मोनसे हारिमु आयदा लाखियो‌। बे हारिमु आयदायाव बिसोरखौ बाहागो लाहैयो रोजाबनाय मोसानाय लिरनाय खन थाइ आवरायनाय बायदिसिना ओ खेला बायदिसिना गेलेनाय बेफोराव बिसोरखौ बाहागो लाहैयो आरो गोदोनिफ्राय उन्दैसिम ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ दासिमबो गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ।
औ नोंथां ।
ओनसोलावबो माबोरै फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां औ ओ बैसागुआनो जाबाय जोंनि बर' फोर नि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि फोरबो जाय फोरबोआ ओ आबादजों सोमोन्दो गोनां। जाय फोरबोआ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां बियो बर'फोरनि मोनसे से एंगारनो हायै मोनसे फोरबो। जाय फोरबो फैयोब्ला जों सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो रंजायालासे मोस मोसायालासे जों रावबो थानो हाया। थिग बेबायदिनो जोङो बैसागु फोरबोखौ सैथ्रो दाननि जोब जोबथा खालारनिफ्राय जों फालिनाय जायो बेबायदिनो सैथ्रो' दानि जोबथा खालारखौहाय जोङो मोसौनि बैसागो होननानै फालिनाय जायो बेबायदिनो बै सानखालि जोंहा मोसौफोरखौ थुखैयो आरो लाव फान्थावनि माला गानहैयो। आरो ओंखामदोनि हांगारखौ होख'नानै थाव गुबैजों लगायनानै बिसोरनि मोदोमाव फाख्रा फाख्रि ओ कालार फुननानै होनाय जायो बेजोंनो लोगोसे थाव गुबै खौहाय जोंहा मोसौनि आसुखुर आरो गंआवहाय फुननानै होनाय जायो बेबायदिनो जोङो मोसौ थुखैनायाव माखासे ओ खननाय मेथाइ जेरै जोंहा थु ओ खुगा मेथाइ दंखायो । ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जाय मेथाइखौ बिथांमोनहा खनोमोन लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदि बायदि दाजा बिफा बलर बायदि जा होननाय मोनसे जोंहा खुगा मेथाइ दङ बे मेथाइखौ खनै खनैनो जोंहा गामिनि ओ दैसा फोथारफ्राव बा दैसा दैमाफ्रावहाय जोंहा मोसौखौ खैनो लांनानै बिदिनो मेथाइ खन खनै होलांनाय मोनसे दोरोङारि हुदा दङ। ओ बेबायदिनो जोंहा ओ संक्रान्ति थानखौहाय हगार हरनाय जायो नाथाय आथिखाल समाव जोंनि जायगायाव बैसागनि ओ से अक्ट'आवबो खायफा खायफ फा जायगायावहाय मोसौखौ थुखैनाय नुनो मोनसै नाथाय जोंनि गुबै मोसौनि बैसागु होनोब्ला जोंहा ओ संक्रान्ति दिनखौनो होननानै बुंनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ संक्रान्ति दिनावहाय ओ बेबायदिनो मोसौनि ओ फोरबोखौहाय जोंहा हगार हरनाय जायो आरो बेजोंनो जोंहा मोनसे गोदो गोदाय आबै आबौ मोननिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि हुदा जेरै गोखा गोखै एवनानै जानाय। दहाय नोंथाङा जायखौ बुंदों ओ बे गोखा गोखै ओ जानायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङमोन जे जोंनि देहा सोलेराव बेमार आजार जानाया हामो होननानै जोंहा फोथायनाय दङमोन। बे गोखा गोखैफोरखौहाय जोङो मिथिंगा बिखानिफ्रायनो खनथुमना नै लायनाय जायोमोन जेरै ओ गामिनि दैसाफोराव हाग्रा बंग्रायाव आरो हाजो बैफोर जायगाफोरावहाय जोङो बे ओ मुलि हारिनि माखासे लाइ फांफोरखौ खांनानै जोंहा एवजानाय जायो । दा बै मुलि हारिनि माखासे लाइफांफोरनि मुंखौहाय आं नोंथांनो मोननैसो आं फोरमायनोसै ओ बे मुलि हारिनि लाइफांफोरानो जाबाय जारि ओ अन्थाइ बाजाब, मानि मुनि, खिफि बेन्दों जेरै थाराय बिजौ, भुरि थखन आरो जाबस्रिं ओ बेजोंनो लोगोसे जोंहा दङ' थालिर फस्ला बेफोरखौहाय जोंहा जयै खांनानै एवनानै जायो। ओ बेबायदिनो खायफाया ओ दाउ बेदरफोरजों लगायनानै एवो खायफाया अमा बेदरजों लगायनानै एवनानै जानाय जायो। बेबायदिनो जोङो संक्रान्ति दिनखौहाय हगार हरनाय जायो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा ओ बैसागनि एक थारिखखौहाय ओ जोङो ओ न'खर न'खरनि गासैबो जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय समा गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां बारलाङो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां न'खरनि ओ‌ इसोर बेखौहाय ओ सिबिनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे गामिनि थानसालि फ्रावबो जोंहा माखासे आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बेबायदिनो जोङो ओ बैसाग दाननि से अक्ट'खालि ओ गिदिरफोरनो खुलुमनाय सिबिनाय बावनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय होनाय बेफोर माखासे माखासे हाबाफारिफोर खौ जोंहा गामियाव लानाय जायो। बेबायदिनो बैसाग दाननि नैथि खालार खालिसो जोंहा गामियाव माखासे मागिनाय हाबाफारि बेफोरखौ लानाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा जोंनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा जेरै दख'ना दख'ना बिदन आरो आर'नाइ आरो हौवा फ्रा गामसा गाननानै आर'नाइ ओ‌ खट गान्नानै आर'नाइ गोदोनायाव लानानै हानजा हानजा बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' ज' बर'नि दोरोङारि दामग्राफोरखौ दामनानै खुगा मेथाइ खनै खनै बैसागु मेथाइ खनै खनै मोसानाय जायो। जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्रा होनोब्ला खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, थरखा, गंगोना, बिंगि बैफोरखौ दामनानै जोंहा मोसानाय ओ हुदाफोर दङ बेबायदिनो जोङो खायफानाव जौ मागिनानै लोङो खायफा खायफानाव फैसा लायो, खायफानाव माइरं, खायफानाव मैगं थाइगं बेबायदिनो मागिनानै बैफोर ओ मागिनानै मोननाय रांफोरखौहाय जोंहा स्नि साननि उनावहाय ज' खनसे ओ जायखौ जोङो फुंखा हगारनाय होनो खाना जानाय बायदियानो बे